हेलौ औ खोनादों नोंथां।
औ
देलाय बुंलाया मानि थाखाय हरदोंमोन नोंथाङा
दिनै जोङो मोनसे ट बेखौ लानानै सावराय होननानै। आं नोंथांखौ कल खालामनाय जादों।
औ देै नोंथां
ओ जोंनि बिमा रावनि सायाव जोङो। दिनै सावरायनोसै। जोंनि बिह रावा माखौ बुङो? आरो बेसेबां गोनांथार आरो जोंनि बिमा रावा माबायदि बेसेबां दावगानाय।
औ जागोन नोंथां।
औ।
जोंनि बे बर' बिमा राव होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बा एंगारनो हाया बा बावगारनो हाया मोनसे राव माने बियो जोंनि जोनोमजोंनो फैफानाय ओनना बुंनांगोन नङा ओमबा नोंथां।
औ।
जों जेब्ला बर' सुबुङा बर' न'खराव जोनोम जायो अब्लाथाय जोङो गिबियावनो माने गावनि बिमानि रावखौ सोलोंग्रोनाय जायो आरो। जाय ओ जोनोम जोनोमनि गिबि समाव जा रावखौ जोङो सोलोङो बा खोनानो मोनो रायनाय खोनायो बिखोनो माने जोङो बिमा राव होननानै बुंनाय जायो आरो।
औ नोंगौ औ।
दा बेबायदिनो गावबा गाव हारिफ्रा बा माबाफा हारिफोरा गावबा गाव मोनफा मोनफा गावनि बिमा राव थायो आरो आंगो बे बिमा रावजोंनो गावबा गाव फरायनाय बिजोंखौबो फरायनो हायो जों जिरा जों जेरै बर' सुबुं जानानै गावनि बर' राव बा बर' बिजों जोंनो जों फरायनानै लेखा रोंनो हायो गियान आरजिनो रोंनो हायो राव रायज्लायनो हायो जोंहा आरो बर' हांखोजोंनो लिरनाय राव दं। जेरै बेबायदिनो आरो बेबायदिनो जोङो गियानफोरख खौ आरजिना लानो हायो आरो जोङो गावनि बिमा रावखौ एंगारनो हाथावा आरो। जायहा आरो गावनि आंगो बिमा राव गैया बे हारिखौ माने बे माने हारियाव गोलैयि बायदि आरो।
औ गोग्लैसोनाय हारि होननानै जोङो सिनायथि मोनो बेफोर हारिखौ दा बेबायदिनो जोंहा औ दे बुं।
औ बेबायदिनो माने मा होनोमोनलाय बेबायदिनो माने जोंहा गावनि आंगो बर' राव दं नालाय बेबायदिनो जोङो बर' बर'नि हांखोजोंनो जोङो फरायनानै लिरनानै जोङो गेदेर गोलाव जाबोदों बा सोरबा साख्रि मोनदों सोरबा बिदिनो गुबुन गुबुन आयदायाव लानानै इदिनो गेदेर गोलाव जानानै माने न'खर सालायलांनायखौबो जों नुनो मोनदों आरो। बर' राव बर' राव बर' सुबुं जानानै बर' राव रोङाब्लाथ' आरो बेखौ आरो गावनि आंगो औ हा-हा-हारिनिबो सिनायथि गैया होनना जों बुंनो हायो आरो।
औ। दा ओ बिमा राव होननानै बुङोब्ला आ नोंथां बुंनाय बायदिनो जोङो जाय रावखौ माने जोनोमनिफ्राय जोङो रोंबोयो बै रावखौनो माने बिमा राव होननानै बुङो दा बिमा रावा जोंनि थाखाय जोब गोनांथार जों बिमा रावखौ मोजाङै सोलोंनानै लानांगौ जों गुबुन रावखौबो सोलोंनाङा नङा जों सोलोंनांगौ गुबुन रावाबो जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार जों गुबुन राव रोङाब्ला दावबायनो हाया जों गुबुन जायगायाव थांनो हाया
औ जों गोबां उसुबिदा जानानै फैयो औ।
थेवब्लाबो जोंहा बिमा रावा जोंहा गिबिसिन रोंथारनांगौ राव आरो जोङो गुबुन जायगायाव थानानै देरदोंब्लाबो जों गावनि बिमायाथ' बिमा राव रोंगोन नालाय बेनिफ्राय जोङो बिमा रावखौ सोलों थाथारनांगौ आरो बिदिब्ला जोंहा ओम बिमा रावखौ जोङो मोजाङै सोलोंनाया जोंनि गोनांथार नङाब्ला जोंहा लासिंसिं जायो जोंखौ
नंगौ
ओम जोंनि रावाबो माने जों रायज्लायाबा गोमालांगोन आरो जों रायज्लायनायनि थाखायसो जोंनि रावा थांनानै दङ औ। जों दा बेबायदिनो बिमा रावजोंनो जोङो थाखो सेनिफ्राय बा नार्सारिफोरनिफ्राय जों फरायबोनानै जोङो एम ऐ थाखोसिमहालागै माने बिमा रावजों फरायनो मोनो फरायनो गोसोब्ला जों जोङो एम ए थाखोसिमहालागै जोङो बिमा रावजोंनो फरायनो हायो। औ जोङो बिमा रावजोंनो सोलोंनानै जोङो जोंनि बर' हारिनि सोमोन्दै जोङो गुवारै मिथिनानै लानो हायो।
जोङो जोंनि बिमा रावखौ आरो ओ मोनसे समावहाय जोंहा गोबां उसुबिदा जादोंमोन जोंहा हांखोनि हांखोनि दाङा बाजि जालायलायदोंमोन। औ बे हांखोनि ओम दावराव जानाय समावहाय जोङो गोबां सुबुंफोरा हांखोनि मुङै मुंख्लं जालांदोंमोन जोंनि बर' रावखौ लिरनाय हांखोसिम लाबोनो थाखाय जोङो दा जोङो बिमा राव महरै जोङो बर' रावखौ रायज्लाय ज्लायो आरो जोङो लिरनाय हांखोआवहाय जोङो देबनागोरि हांखोखौ बाहायो दा हिसाब बेबायदि ओ दासिम सोलिगासिनो जोंहा बे ओ देबनागोरि हांखो बाहायनाया
बेबायदिनो जोङो ओ बर' राव गावनि बिमा रावखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जोङो बर' बिजोंखौबो फोथांना लाखिनांगोन। ओ गावनि बर' बिमानि राव ब-बर' बिजोंखौ जों फोथांनानै लाखियाब्ला जोंहा इयुनावहाय माने जोंनि हारिया उनावहाय अल'खदाव गोग्लैगोनखौ जों सानहरनो हायो आरो। गावनि बि मा रावखौ जों फोथांना लाखिनो थाखाय जोङो बर' बिमार नि रावजों बा बर' मिडियामाव जोङो फरायनांगोन गासैबो बिदिनो बर' सु सुबुंफ्रानो बर' मिडियामाव फरायनानैबाबोथ' जोङो सानसे समाव उनावहाय जौगासार जाहैनो हायो। गौ गुबुन मि यामनि गेजेरजों फरायलांबाल' जेनेबा गोरों गोरा रोंखा राखा साख्रि मोनहैनाय जौगानाय जाहैया आरो। गो-गो आथिखालावथ' जों नुनो मोनस सै बर' बिजोंजों फरायनानैब्लाबो जोङो गोबां लेखा गोरों जानो मोननाय खन्थाइगिरि रायथाइगिरि बो गोबां ओंखारनायखौ जों नुनो मोनसै आरो। दा बिनि थाखाय जेनेबा बर' बिमा नि राव बा बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनायाव जोङो साबायखर बावनांगोन जे जों बर'निनो खन्थाइगिरि रायथाइगिरि सल'मागिरिफोरखौ जोङो साबायखर बावनो हायो आरो। बिथांमोन गैयाब्ला दे जोङो ओ बर'नि सोमोन्दै बा गोदोनि समाव बर'नि राजा बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि बागैबो जोङो मिथिनाय नङामोन आरो नङा होमबा नोंथां?
औ थारैनो दा जोङो ओ जोङो जिदाइनजौ द'जिथाम मायथाइयावहाय जोङो गुदि फरायसालि गुदि फरायसालियाव जोङो बर' बिजोंखौ गिबियै थिसननाय जादोंमोन ओ जिदाइन मे जिदाइन ज ओ जिगुजौ जिगुजौ द'जिथाम मायथ याव दा बेबायदिनो लासै लासै जोङो गेजेर फरायसालि आरो गोजौ फरायसालि बेबायदिनो फैयै फैयै जोङो एम ए थाखोसिम जोङो बर' रावखौ लाबोदों आरो। जोङो बर' हांखोखौ लिरनो मोन दा बेबायदिनो जोङो जोंहा बर' राव गैयामोनब्ला जोंनि हारिया गोग्लैसोनानै थागोमोन दा जेसेबांनाखि दावगादों जोङो बेबायदि दावगानो हानाय नङामोन जोङो लोरब जोङो सिनायथि मोनगौमोन। गुबुन हारिफोरजों जोङो नासयजागौमोन राव गैयै गुबुननि राव लिरनाय हारि होननानै जोङो माने सानजागौमोन आरो, जोंहा दाम औ बर' राव जोंनो गोबा ओ खन्थाइ रायथाइ सल'मा सुंद' सल' बेबायदि लिरनानै गालांनायफोरखौ जोङो फरायनानै जोंनि बर' समाजनि थासारिनि सायाव
औ, हारिमु
औ जोंङो गोदो समावहाय खुगाजों खुगा खोन्थालांनाय सल बाथाफोरखौहाय जोंङो बर रावजों लिरनानैहाय। दोनथुमनानै दोननो हायो जाहाथे इयुन सुबुंफोराबो फरायनान नानै ओह मिथिसार मोनो।
बेबायदिनो बरनि गेजेराव माने गोदोनिफ्राय खुगाजों खुगा सोलिबोनाय बाथ्रा फाव सलबाथा बायदि गोबां सोलिबोनाय सोलिबोदोंमोन आरोना नोंथां। औ औ बेफोरखौ जों दासिमबो। खोनानो मोनो। आरोबा बिजाबफोरावबो जों फरायनानै मोनो। गोदोनिफ्राय खुगाजों औ नंगौ नोंथां सोलिबोनाय। खुगा मेथाइ। खुगा सलबाथा औ बायदि। गोबां रोखोमनि दं आरो।
औ।
बेबायदिनो जायहा गावनि बिमा राव बा आंगो राव गैया बिसोरखौ जोंङो हारि होननानै सिनाय नाय जाया आरो।
औ जोंहा गोबां उसुबिदा जायो जाय हारिया माने राव गैया बैसोर हारियासो मिथिसिगौ माबायदि थासारियाव दङ नङा होमबा औ। गुबुन राव रायज्लायनानै थादों गुबुन हारिफोरा माने नाख्रेबनो
जोङो सान्स मोनो आरो बे बायदिनो औ
गामि ओनसोल जोंनि जायगानि अनगायै जोङो गुबुन जायगायाव साख्रि मावनानै बा फरायनो थाहैनानैबाबो जोङो गावनि बिमा रावखौ माने लाखिनाया जोबोद गोनांथार जोंङो बिमा रावखौ जोङो ओह गुबुन लेंगुवेज फरायदों होननानै जोङो जोंनि बिमा रावखौ बावलांनो नाङा आरो।
औ।
उम जोंङो दा गुवाहाटि बायदियाव जोंहा गोदोहाय बरफोर दंमोन आथिखालाव दा बरफोर दङ अब्लाबो बिसोरो माने गावनि बिमा रावखौ ओह रोंला आरो गोबाङानो। रोंला बहुद खमसै बर सुबुं दंब्लाबो गुवाहाटि बायदि सु जायगायाव थानाय सुबुंफोरा गावनि बिमा रावखौ रोङैनि जाहोनाव जोंहा माखासे बर सुबुं फोरा बेबायदिनो गोमालांदों जोङो बिमुङावल बर नङा होमब्ला बिमुं आवल बर जोङो रावखौनो रोङाब्ला जोंनि बिमा रावा माबोरैहाय थांनानै थागोन आरो गोबां गिदिर गोलाव जालांनाय सुबुंफोराहाय माने गावनि बिमा रावखौ माने अनसाय थाइलिया गुबुन रावावसो फरायो आथिखालाव। औ दा गुबुन रावाव फरायोब्लाबो माने गाव गावनि बिमा रावनि साबजेक्टखौ आयदाखौ लानानै फरायोब्ला मोजां आरोना औ ।
बाबो से जौ खोन्दोबाबो माने आखाइ दं होननानै सानना लाजायो आरो नोंथां दे अब्ला नों-नोंथां जोंनि बे सावरायनायखौ बेखिनियाव दोन्थनोसै नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां